अ खोनाबाय नोंथां अ दे। जों टपिकखौ ओ ससियेल मिडियानि सोमोन्दै लानोसै नामा? ना मा बुंङो? ससियेल मिडियाआव बाहायनाय मोजां गाज्रि जागोन दे माबोरै बाहायबोगासिनो दानि सुबुं मानसिफ्रा
औ औ।
बिनि थाखायायगायाव जालायनोसै नामा आं ।
औ दे नोंथां जाबाय।
जेरै ससियेल मिडिया होनोबाथ' जों फेसबुक इन्स्टा वाट वाट्सप टुइटार इन्सटाग्राम बायदिफोरखौनो बुंनो हायो आरो बेफोरखौ बाहायनानै गोबां बिथिङावनो मोजांबो गोहोम खोख्लै नुदों गाज्रिबो गोहोम खोख्लैनाय नुदों। मोजां गोहोम खोख्लैनायनि बिथिं सोमोन्दै बुङोब्लाथ' जों फेसबुक इउटुब इन्सटा बायदिफोरखौ बाहायनानै मा होनो गाव गावनि माबा सानफ्रोमबोनि जिउनि सोम मोन्दै माने फेसबुकफ्राव नागारनाय इउटुबफ्राव नागारनाय इन्स्टाफ्राव नागारनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो बिदि बाहायनानै बिदि गावनि सोमोन्दै नागारनानै मा होनो बेफोरनिफ्राय रांबो खामायनो हायो आरो गुबुन मानसिफ्राबो नायनानै गोजोननाय ला लानो हायो बेफोरनि अनगायैबो मा होनो गावनि सोमोन्दै गावनि बाय'ग्राफिनि सोमोन्दै खोथानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बाहायनानै गोबां मानसियानो मा होनो गोबां रां खामाय गोबां मानसिफ्रानो गोबां रां गोबां रां खामायबोनायखौ नुनो मोननो मोनदों नुनो मोननो मोनदों। बेफोरनि अनगायैबो मा होनो बेफोरखौ बाहायबा बाहायनानै जों बेलेगनि माबा जिउ जारिमिनखौबो नायनानै जों लाइफ स्टाइलखौ नायनानै जों सोलायलांनो हायो गावनि जिउखौ बोरै मा होनो सोलायलांनो हायो मोजां बिथिंखि लांनो हायो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै। बेफोर बेलायावबो ससियेल मिडिया बाहायनानै गोबाङानो मोजां जादों गोबाङानो गाज्रि जादों। बेफोरखौ बुंनो हायो गोबांङानो गाज्रि जाबोनायखौ नुनो मोनदों ।जेरै ससियेल मिडियाखौ नांगौनि बारा बाहायनाय बेफोरखौ नांगौनि बारा बाहायनायाव गावसोरनि फरायनाय लिरनाय बायदिफ्राव गोबां मा होनो दुरबल खमजुरि जालांनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै एगजाम टाइमावनो मा होनो फेसबुक इन्सटा वाट्सप इउटुब बायदि बाय बायदि बायदिफ्राव माने गावखौनो बिजि दोनथ'नानै थानानै फरायनाय बिथिङाव गोबां गाहाय जानाय खौ नुनो मोनदों आरो खायफाफा जौदों खायफाबा गाहाय जादों बेफोरो मोजांबो फिथाइ लाबोदों गाज्रिबो फिथाइ लाबोदों आरो बेफोरखौ बाहायनानै गाज्रि फिथाइ लाबोनायाव जेरै माखासे बा अफार बाहायद्रायनायनि गेजेराव गावखौनो मा होनो बिदि माने टेनसन मालायनि लाइफ स्टाइलजों गोरोबजानो लुुबैनानै गोबां मा होनो बेफोरखौ सानलाबायनानैनो गोबां मा होनो माहोनो खहा जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो मा होनो बेलेगनि लाइफ स्टाइलखौ नुनानै गावखौ कम्पेयार खालामनानै गोबां गोरिब साननानै लानाय गोबां जाम्बा सानना लानाय सोरखौबा बिदिखौफोरखौबो नुनो मोनदों आरो नुनायालाय।
आरो माने दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि बेलायाव गोबां प्रब्लेम सोमजिदों बेफोरखौ बाहायनानै जेरै उन्दै समावनो मबेल लानानै फेसबुक इन्सटा बाहायनानै मा होनो गोबां बेहाय मोननाय माने माखासे गारजि मुवाफोरखौ सोबना लानानै गावखौनो‌ गोबां मा होनो बिदि खैफोद आफोदाव खोलैनाय खौ नुनो मोनदों आरो फेसबुक इन्सटा बाहायनानै स सोरखौबा गारजि रावै रायहरनाय सोरबा गारजि सोंखारि एरनाय बेफोर खौ खालामनानै सोरबाबा बिदि गोबां बिथिङै माने जेंना जेंसिआव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ सोलिबोनाय सोलिनाय आरो जों दा नु ओ जाथायखौ जों गोबां मा होनो बाहायबाय थि बाहायनो नांगौनि बे बेनि थाखाय बाहायनाय गावनि नांगौनि थाखायनि थाखायल' बाहाय बाहायनाय जेनेबा ओरैनो टाइम पास थास्लायस्लाय फरायनायनि अनगायै माखासे गेलेनाय मुवाख गेलेखांनायनि अनगायै बेफोरखौ बाहायनानै बाहायबा जोंनि जोंनि बे उन्दै मा होनो फरायसाफोरनि बिथिङाव गोबां हेफाजाब होयो बेखौनो ओमफ्राय मा होनो माखासे मा होनो फरायनायनि बेलायाव बाहायनाय फरायबाय थानाय समाव दसे टाइम पास खालामनानै नायनाय नाय नायनायफ्रा बिदिनो दसे नायनानै गोबाव गोबां गिदित गोबां गोबाव सम नायथाबना थांनो टाइमखौ बावगारना थांनाय बेखौ नुनो मोनो आरो आरो मोजां बि थिङाव नायोबाबो जों गोबां मोजांखौ नुनो मोनो माखासे मा होनो गोबां मा होनो फराय फ इउटुब, फेसबुक फ्राव गोबां रोखोमनि माने गोरों गोरों मानसिफ्रा माने फरायनायनि बेलायाव गोबां मा होनो नलेज होयो आरो फरायनायनि सोमोन्दै बोरै फरायबा बोरै मा फरायग्रोबा मा टाइमाव फरायबा फरायनायनि फरायनायनि माबाखौ कनसेप्टखौ थाबनो गोसोआव लानो हायो बेफोर सोमोन्दैबो गोबां फोरोंनाय खौ नुनो मोनो बेफोरखौ नायनानै जों गाव गावनि लाइफ स्टेइलखौ फरायनायनि बिथिङाव आरो गोबां सोलाय इमप्रुभ लाबोनो हायो आरो
औ अ
बेफोर मोजांबो आरो गारजिबो मोननैबो हाबदेरना थाङो थानाय दं नाथाय बेफोरखौ बांसिनानो मोजांनि सोलाय गारजिखौ बांसिन बाहायनायखौ आं गा बांसिनै गारजि खौ बाहायनायखौ नुनो मोनबोनाय थाबोगासिनो आरो दासान्दि बेलायाव माने मोजांखौ एथ'बां बाहायालासिनो। गारजि खौनो बांसिन बोजबना लानाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरखौ बोजबना लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंबावो नामा?
औ औ नोंथां दा जों मिथिखागौ ससियेल मिडिया होनबा जों बयबो मिथिगौ। जेनेबा नैबे जेनाखि आथिखाल मुगायावहाय ससियेल मिडियानि जुगाव माने ससियेल मिडिया ओरैबायदि साग्लोबफै फैना सुबुं फोरखौ माने बे नङाबानो ज जायि बादि जानानै दं आरोना आथिखालावहाय दा बुंनो थाङोबा गास सैबो मुवायानो मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं थायो दास ससियेल मिडियानि बिथिङाव नायोब्लाबो जों मोजां आरो गाज्रि मोननै जेनाखि बिथिं बेखौ मोननो हायो। नों जेनाखि मोजांजों थांनो रोङोबा नों मोजां जेनाखि रोंगौथ थि बेखौनो मोनगोन आरो गारजिजों थाङोबा नों जेनाखि गारजि बेखौनो मोनगोन आरो दा मोजांनि बिथ बिथिङाव बुङोबा जों जेनाखि ससियेल मिडिया बिनि गेजेरजों मानि सु सुबुङा गावखौनो गोबां जौगाखांनाय खालामनो हादों आरो बुंनो थाङोबा जेनेबा जों जोंनि गासैबो जेनाखि सुबुंफोर बिसि सिनि आखाइयाव मानिे आथिखालाव मबाइल नुनो मोनसै आरो जों बे मबाइलनि गेजेरजों मानिे नोंथाङा मोनसे फिसा जायगायाव थानानै नोङो मुलुगनि बबे खनायाव मा जादों बबेयाव मा खै फोद जादों बा माबाफोर एक्सिडेन्ट जादों नामा माने बेखौ नोंथ बिथाङा मोनसे जायगायावनो थानानै मबाइलनि गेजेरजोंनो गासैबो जेनाखि खौरां बेखौ मोनजोबनो हायो आरो दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि गेजेराव मोजां बिथिं बुंनो थाङोबा गाज्रि बिथिङाबबो गोबां दं जेरैबायदि नों बिथाङा बुंदों जेनेबा आथिखालावथ बयनिबो आखयाव मबाइल दङना गोबां जेनाखि आथिखालनि जाखांफुनाय जेनाखि गथफोर बिथांमोना मानिे जेनाखि ससियेल मिडिया बेजों मानि गोबां गोरोबफ्लेनानै थानायखौ नुनो मोनो आरो जायखौनाखि फेसबुक इन्सटा इउटुब बेफोराव मानि माखासे भिडिअ' बा गाज्रि भिडिअ बेफोरखौबो म आथिखालनि देरफुनाय गथ'फोर माने बिसोरखौहाय मबे ला नानै म नायनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा गोबां
आजिखालिथ गोबां रिल्स नायथावै बेफोरखौ नुनो मोनोना दा बेफोरो जाहैबाय आथिखाल जेनाखि खि गथफोर बिसोरनाव गोहोम खोख्लैदों आरो गाज्रि गोहोम दा बुंनो थाङोबा मोजांबो दङ जेनेबा इउटुब फेसबुक इन्स्टा बेफोरनि गेजेराव माने मोजांबो जों नुनो मोनो आथिखालाव जोंनि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना मानिे जेनाखि फेसबुक इन्स्टा इउटुब बेफोरनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनायबो नुनो मोनदों आरो जेनेबा भ्लगार खालामनानै सोरबाबा ट्रेभेलार खालामनानै बा सोरबाबा बेफोरबायाददिनो संनाय खावनाय बिदि अ खालामनानै माने इटुब फेसबुक इटा बेफोराव होनाय नुनो मोनगासिनो दं आरो बेफोर जाय माने गावनि बाहायनो लोंनायजों बा मो मोजां बाहायथिजों। जौगानाय आरो जों दा बिफोरखौ मोजां बाहायथि जों बा मोजां गुनजों आवगायलांनाय होननानै बुंनांगोन दा बेल नङा ससियेल मिडिया होनोबा जेनाखि जों इलेक्ट्रनिक मिडिया बो गोग्लैफायो जेनेबा गोदोनि समावथ' ज बे बेबदि जेनाखि बिजों इलेकट्रनिक बिजों बे बेफोरखौ माने गोबां खमैनो नुनो मोनोमोन आरो बा गैयाखौनो बुंजायोमोन बुंनो थाङोबा जेनाखि गोदो गासै जोंनि जे सुबुंफोरानो मे बेफोरबायदिनो गोहाव गोाखैमोना आथिखालाव बुंनोाङोबा न'ख' जा ग्रा खावग्रा बेफोरखौ मानि नखर नखर आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं आरो बुंनो थाङोबा नखर नखर गासैनियावबो गेस सिलिणडार बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोरो जादों जेनाखि जोंनि इलेक्ट्रनिक मिडिया बा ससियेल मिडिया बेफोरनि गोहोम आरो दा बुंनो थाङोबा जेनाि खि जोंनि खामानि बेखौबो थाब जेनाखि मावनो हानायावबो गोबां हेफाजाब होनायखौबो जों मानिे जेनाखि बे इलेक्ट्रनिक मिडिया जों बेखौ मानिे मोजां बुंजायो आरो जेनाखि जोंनि गोबाव लानाय खामानिखौ थाब खालामनाय माने बेफोरनो आरो जेनाखि मोजां आरो गाज्रि बेफोरो गासैबो माबायावनो गोग्लैयो नालाय जेनाखि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो मोजांबो मोननो हादों आरो गाज्रिबो गो मोननो हादों आरो।
दा नोंथाङा माबाफोर बुंबाव बुंबावगोन नामा बेनि सायाव?
जेनबा नों होनदों। ससियेल मिडिया आरो इलेक्ट्रनिक मिडिया इलेक्ट्रनिक मिडिया जेरै माखासे रेडिय'। टलिभिसन बिदि। एरिफोर गोदो माने गोदोनि आबै आबौ बाहायोमोन जेरै एरिडयाव मा होनो थरि खोनासंनाय सल' खोनासंनाय गोदोनि बे सल' माखासे सल'। खोनासंनायखौ नुनो मोनोन आरो बिदि रेडिअ बाहायनायनि बेलायाव गो दो जों आबौ आबैमोनखौ एथबाव नुबोआखैबाबो एसे एनै नुबोदों नुबोनायालाय। बिदि रेडिअ बाहायनानै माबानाय। बेफोरखौ बाहायनाय आरो मबाइलफोरखौ बाहायनानै दा मा होनो दसे जायगायावनो मा होनो? थाबैनो बेलेगनो खौरां हरनो हानाय। गोदोनि बायदि गोजान थांलाय फैलाय खालामालासिनो थाबैनो खौरां। खोन्थाहरनो हानायफोरखौ बिनि बेलायाव गोबां बिथिङैनो। मोजाङानो बुंनो हायो जेनेबा। सान सानसेनि खामानिखौ से मिनिट नै मिनिटनि गेजेरावनो। खोनथाहरनो हानाय बायदि बेफोरखौ। नो बुंनो सानबावबाय आरो आं। आरो माथो होनबावनो बेनि बेलायाव।
दा समाथ' नोंथां जोंहा जि मिनिटल' दा जेनाखि सावरायबावनांगौ दंमोन गोबां। खोथा नाथाय जों समनि आंखालाव सावरायनो हायासै नोंथां। औ दा होमबा जों औ औ औ।
दे